औ खोनादों मोजाङैनो खोनादों नोंथां।
औ। अ मा खालामदों नोंथ थां ओंखाम जाखांबायनाा?
आं दायो ओंखाम जाथवाखै नोंथां माने आं दायो ओंखाम संगासिनो आरो।
अ नंगौ नामा नोंथां अ। आंहाबो दङ नोंथां ओरैनो।
औ।
जिरायनानैनो दङ औ ओंखाम जाखांबाय आंहा।
अ मोजांथार।
माथो ओंख्रि संदों नोंथां?
आं बेखौथ मोनथिथनो हाला दा संग्रायासो मोनथिसिगौ।
अ। बिया अनला दाउसोमोन नोंथां।
अ मोजांथार गोथाव। नोंथां।
औ नोंथांजों बे समाव बरफोरनि दोरोङारि ओंख्रिफोरनि सायाव आङो फंनैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
अ जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां अब्ला जोङो दान्दिसे सावरायदिनि ना
औ जागोन दे नोंथां जागायजेन जासिगोन
औ जागोन दे नोंथां जों जोंहा- थ' बर'फो बर' हारिया गावहानो माखासे सिनायथि जाखानाय दोरोङारि गोबां ओंख्रिफोर दङ' नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
जाय ओंख्रिफोरखौ जों गावनो गावनि आखाइजोंनो संनानै जायो आरो बैफोर दोरोङारि ओंख्रिफोरनि संनायनि माखासे आदब खान्थिफोरखौबो जों बर' हारिनि सुबुंफोरा गावसोरनो गावसोरनि गियानजोंनो सानखांनानै माबे ओंखि- ओंख्रिखौ माबोरै सङो माबोरै सङोब्ला गोथाव जायो बेफोरनि गियानफोरखौबो जोङो गोदो गोदायनि आबै आबौनि समनिफ्रायनो सोलोंनानै लाबोदों नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां थारैनो
दा नोंथां-नोंथांनि ओनसोलाव बर' हारिनि
हेल खोनायासै नोंथां हेल नोंथाङा खोनादों ना? हेल
खोनादोंना नोंथां?
औ दासो खोनादों नोंथां
हेल
औ दासो खोनाबाय हेल
हेल
औ-औ दासो खोनादों नोंथां
नोंथांनि बुंनायखौ आङो मोजाङै खोनाफैयाखैसै
दा औ दासो खोनादों नोंथां आं खोनानो हायाखैमोन आरो
अब्ला आङो नोंथांनो जोंनि ओनसोलाव जानाय बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रिनि सो-
हेल हेल हेल खोनायाखासै नोंथां नेट गैलादां ले
ओं-ओंख्रि बेफोरबायदिनो दङ
बेफोर ओंख्रि- फोरखौ दासिमबो जोंनि ओनसोलाव बाहायगासि- नो दङ दा बांसिनै जोंनि ओनसोलाव दोरोङारि ओंख्रिफोरखौ खारदै- रै एबा संनाय जायो जोंनि ओनसोलाव